हेलौ।
औ नोंथां
हेलौ।
औ औ नोंथां खोनादों।
खोनादोंना औ ओ नोंथांखौ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं ना नोंथां।
औ आं दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां।
औ नोंथांजों एसे सम दंब्ला रायज्लायनो हा
औ औ औ
ओ नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि सोंनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां। ओ जोंनि जिउ जोंनि जिउ खुंनाय बा जिउ खुंनाय समावहाय नांगौ जानाय जा बिफां लाइफाङाहाय माबादियै जोंखौ रैखा खालामोबा माबायदि बाहायथिनि बाहायथियाव बाहायजायो बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ औ। ओ ओ बिफां लाइफां गोनांथि होयो बिफां लाइफाङानो जोंनि थां थानायनि मोनसे बाहागो ओ ओ जेराव जोंनाव ओ मा नो होन नानै बुङोब्ला जों
जों सुबुं या
सिखोबो दमानि मावो जेहाय दा बुंनो थाङोब्ला जों दा गामि सिं सिं जेरै दैमा फिसाफोर एबा नालाफोरखौ जों जेरै अखा हायोब्लाहाय जा बारनो हाया बैफोरखौहाय जा जोङो दंफांफोरनिजों एबा जों सुबुंफा दान फायनानै बैफोरखौ जों दालां बानायोमोन जायखौहाय जास सुबुंफ्रा थांलाय फैलायनि थाखाय गोरलै जायो। आ आरो बेजों लोगोसे दंफां लाइफ्रामफ्रा जोंनि सुबुंनि
गोनांथि मोनसे बाहागो होनांगोन
औ।
जेरै दंफां लाइफाङानो जोंनि मोनसे थांना थायनि बाहागो। जेरै बिफां लाइफांफोर जेरै जोंनो थांना थानायनि थाखाय आदार महरै जेरै जोंनो गथायना होयो बिफां लाइफाङानो। जेरैहाय जा जों सुबुंफ्रा जानाय माइ होननानै बुङोब्लाथ' जेरै बेफोरथ' मोनसे बिफानिफ्रायनो ओंखारो। जायखौ जों जायो ओ बिनिखायनो बिफां लाइफाङा जोंनि थाना थानायनि मोनसे बाहागो। आ आरो बिफां लाइफांखौ जों माब्लाबाबो ओरैनो दानफायनो नाङा। जे ओरैनो
ना जेबो जाहोन गैयाब्ला जों बिफां लाइफांखौ ओरैनो बुखुनानै गारनाङा मानो होनोब्ला जोंनि इयुना बिफां लाइफांनि सायावनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिफां लाइफां गैयाब्ला जों इयुनावहाय जाथ थांनानै थानो हाया आथिखालावथ' जोङो गोबाङानो नुबोगासिनो एबा जाबोगासिनो बिफां लाइफां गैयैनि जाउनावहाय जा बे बुहुमनि दुंथाया जोबोद दुंबोगास सिनो बिनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनो नागारै जोङो फांसे दंफां दाननायनि सोलायै जोङो बिबदि फांबा एबा फांब्रै एबा फांथाम दंफां गायनांगौ होननानै आं सा
औ नोंगौ नोंथां।
जेरावहाय जा बे फांसे दंफांखौ दानफायोब्ला जोङो बैफोर फांथाम दंफां गायाफ्रा जोंनो एबा जोंखौहाय जा बैफोर बिदुंनिफ्राय दबथायना लाखियो एबा जानो गोनां जाथायनिफ्राय एबा ग्लगारै बिदुं दुंथायनिफ्राय जोंखौहाय जा खैफोदनिफ्राय बासायना लाखियो होननानै आं बै फोर दंफांफोरखौ गायनांगौ होननानै सानो आरोना नोंथा आ आं नोंथांनिसिमबो फंनैसो आंबो सोंदि सोंनो नागिर दों नोंथां।
ओ नोंथाङाबो नोंथाङा मा सानो जे बिफां लाइफांखौ ओरैनो जोथोन लानांगौ बा एबा दानफायनांगौनि एबा मानो दानफायनांगौ एबा मानो जोथोन लानांगौ नोंथाङा एसे फोरमायना होना हागोन नामा नों
औ हागोन नोंथा ओ बिफां लाइफाङाथ' जोंनि जिउ खुंनायावहाय गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ नु नुनो मोन जों ओ जोंनि थांना थानायावहाय जा नांगौ जानाय बारहावाखौ गेब्रेंनायनिफ्राय जोंखौहाय फैसा खालामो होन्नानै बुङोब्ला फां बिफाङानो जोंखौ रैखा खालामनानै लाखियो बेनिखायनो जोंनो गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां बिफांनि गोनांथि जायो बिफां लाइफां बिफांखौहाय जों नुनो मोनदों जे आथिखाल आथि खाालाव गावबा गावनि गोनांथि बा गावबा गावनि रां रुफा माबा गावबा गावनि जानाय लोंनायफोरनि थाखाय जोंनि मानसिफोराहाय गोबां रोखोमनि खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों गावनि सायाव सोन सोनार
गोख्रोङै नोजोर लानो नांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफाङासो जोंखौ थांना थानायावहाय गोबां रोखोमनि हेफाजाब होयो बेनिखायनो जों बेफोरखौ फोथांनानै लाखिनाया जों गावबााव गावनि मोनसे गुबै खामानि बिफां लाइफां नङाब्ला जों जोंनि बे बारहावायाहाय गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनगोन बिफां लाइफांखौ ओमफाय बेनिखायनो जोंनो नांगौ गुबैयै जों बिफां लाइफांखौ नाङा फाङायै दानफायनायखौ नुनो मोनोब्लाबो जों आथिखालावहाय बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आसाम सरकाराहाय दा आथिखालनि दिनावहाय बिफां लाइफांनि सान महरैबो फालिनायखौ जों नुनो मोनो बेवहााय बे सानखालिहाय जों गोबां रोखोमनि अफिस बा माबा मोनसे फिसा अफिसावबो बा स्कुल कलेजफोरावबोहाय जों बिफां लाइफांखौ गायनानै संरैखा होनायखौ नुनो मोनो बेफोरबादि जों बिफां लाइफांखौहाय मोजाङै जोथोन लायोब्ला जोंनि आबहावायाबो गोगो गोख्रोंबा मोजां बारहावाखौ नुनो मोनगोन बेफोरबायदि बायदियैनो बिफां लाइफांनिफ्राय नोंथाङा होनाय बायदियैनो गोबां रोखोमनि जानाय जानाय लोंनाय बा गोग्गो थासारिफोरखौ जों मोनो औवा बिफां होनानै अब्लाबो औवा बिफाङआ जोंखौ गोबां रोखोमनि सहाय खालामनायखौ नुनो मोनो सरासनस्रा जायो जों न' लुनो थाखायबो औवानि गोनांथिखौ जायो बा जोंनि फरायनायनि लेखाफोरखौबो जों औवानि नो बानायनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायादियैनो जोंनो बिफां लाइफां होननानै बुङोब्ला गिदिर गिदिर बिफांखौबो जोंनो कार्ट बानायनो थाखाय नांगौ जायो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मासे बा सियार टेबोल देक्स बेफोरखौबो बानायनो थाखाय जोंनो नांगौ जायो औवा बा बिफां लाइफांफोराहाय जोंखौ गोबां रोखोमनि मदद खालामनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय राङारि बा ओ राङारि बेयावबो जोंखौ गोबां रोखोमनि मदद होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि जों बिफां लाइफांखौ जोथोन लाखिनानै गायनानै बेफोरखौ गिदिर जायोब्लाथ' दानखानांगोन दानाब्लाबो जाया बेखौ हाय दाननायनि सिगां जों फांसे बिफां दानोब्ला फांनै बा फांथाम गायनानैहाय बेखौ फांसे दानोब्लाबो जेबो ओ गाज्रि जाया होननानै आं सानो ओ बे बेफोरबायाददियैनो जों बिफां लाइफांखौहाय फांसे दानब्ला बेनि जायगायावहाय फांनै बा फांथाम गायोब्ला ओ जों मोजां जागोन होननानै सानो आरोखि नोंथां। ओ बेबादियैनो जोंनि ओ ओ थांना थानाय बा जिउ खुंनायावहाय बिफां लाइफाङा गोबां रोखोमैनो ओ जोंखौ मदद होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिफां लाइफांनि फारसे माबा दियै जोथोन लाखियो बेनि फारसे एसे फोरमायबावनो हागोन न नोंथाङा?
औ औ ओ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदि बिफां लाइफांनि जोथोन लानाय बुङोब्ला जेरै नोंथां बुंलनायबायायदिनो जे गामि ओनसोल ओनसोल जेरै आसाम सरकाराहाय जा दंफां लाइफां गायनायनि बिबान होदों जेरावहाय जा आथिखालावहाय जा गामि ओनसोल गंफ्रोमबोबो जेरावहाय जा बिफां लाइफांनि जोबनो लांनाय जोबनो हमनांनाय बिफां लाइफांफोरखौ आथिखालावहाय जा गामि गफा गफा एबा गावब गावबागाव एबा फरायसालिफ्रावहाय जा बिफां लाइफां गायनायफोरखौ नु
औ।
नुनो मोनसै आरो जायनि जाहोनावहाय जोंनि बे दुंथायाहाय खमायनाय बा जोंनि आकला एसेबाबो खमायनाय बिदि मोनदों आरो जेरावहाय जा जोंनि फरायसालिफ्रावहाय जा बिफां गैयाब्ला जोंनि फरायसाफोराहाय जा सान्दुं दुंनायजों एबा सान्दुंनि गोसोजों एबा आबहावा गेब फोरोंनायजों जोङो फरायसालियावहाय जा थानो गोब्राब जायो एबा हां लानायफ्रावबो जोङो गोब्राब जायो जायनि जाहोनाव जोङो फरायसालियाव बिफां लाइफां गैयाब्ला जोङो अक्सिजेन लानाया गोब्राबानो जायो आरो बेजों लोगोसे कार्बनदाय हगारनायाबो गोब्राब जायो मानो होननानै बुङोब्ला अब्ला जोंनि खाथियाव खालायाव दंफां गैयाब
औ।
गोबां जाथायबो जानो हागौ एबा गोबां जेंनायावबो गोग्लैनो हागौ।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथ नोंथां बिदिब्लाथ' जोंना समाबो जानानै फैबाय नोंथांनिफ्राय गोबां रोखोमनि मोजां मोजां मोजां बुजिनानै मोनबाय जे बिफां लाइफाङा जोंनि थांना थानायाव माबादियै जोंखौ रैखा खालामो बेनि सायावहाय ओ आसा खालामो फिन आरोबाव नोंथांजों बेफोरबादिनो गुबुन गुबुन ओ सोमोन्दै सावरायबावनो मोनगोन होननानै गोजोनथों नोंथां।
औ औ औ गोजोन्थों।